हेलौ नोंथां हेलौ खोनादों औ खोनाबाय नोंथां। नोंथांनि कल हरनायनि जाहोना औ औ नंगौ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामनाय जादों। आयदायानो जाहैबाय माने जोंनि बर'फोरनि जि जुनार फिसिनानै जिउ खांबोनाय बिनि सायाव। जागोनना नोंथां? औ औ नोंथां खोनादों। औ औ जागोन दा नोंथां?
औ जागोन जागोन नोंथां दे नोंथाङा औ मोननैसो ओ मोननैसो बिदिन्थि
औ औ जोंहा दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दैहाय
बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ दाउ अमा फिसिनायखौहाय नुनो मोनबोदों जायनाखि जोंनि बर' आइजोफोरा बा जों जोंनि बर' न'खरफोरावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउ अमा आरो मोसौ बे
बे औ
जे जुनारफोरखौ जोंनि न'खरनि बायदिनो आंगो जुनारफोर होननानै बुङोब्ला जोंहा गोरोन्थि जानाय नङा।
गोरोन्थि जानाय नङा औ नंगौ दाउ अमा फिसिनायनि जाहोना
ओ माब्लाबा मा‍ब्लाबा जोंहा न'फोरावहाय आलासिफोर फैयोब्ला न'नि न' न'नि दाउफोरखौहाय जानो बा सिथारनानै जानो हायो। बिनि उनाव जोंहा न'नि दाउफोरखौ जोङो हाथाय बाजाराव फानहैयोब्ला दायो ओ मासे दाउनि बेसेना ओ थामजौनिफ्राय ब्रैजौसिम गोजौआवहाय गाखोयो आरो मासे ओ हांसोनि बेसेना बा जौनि गोजौआवहाय गाखोयो। थिग बेबायदिनो बेफोर दाउ हांसो
फोरखौहाय जोंहा फाननो हाथाय बाजाराव फानहैनो हायोब्ला फिनानै जोंहा
बर'नि संसार जानायावहाय रांखान्थि बिथिङाव गोबां मुलाम्फा बा गोबां मदद होनायखौ
आरो जायनाखि ओ बोरमा ओ बोरमाखौबो जोंहा फिसिनाय जायो जायनाखि बोरमा बेनोहाय जोंहा
ओ न'निफ्राय आदार होनो गोनां जाया जायनाखि बोरमाया मिथिंगानि माखासे माखासे गांसोफोर जेरै गोथां गांसोफोरखौ जानानैनो बिसोरो गावनि जिउखौहाय फोथांना लाखियो।
औ बिनिफ्रायहाय जोंहा गावनि जायनाखि जानाय आदार बेखौ मिथिंगायाव मोननायलाय जोंहा बोरमा फिसियोब्ला न'निफ्राय जानाय आदार होनाङैनि थाखायबो गोबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो। ओ मासे बोरमाया स्निनिफ्राय दाइन मासनि गेजेरावनो ओ माब्रै माबा बा माथाम मानै बिदि फिसा होबाय थानायखौ नुनो मोनो जायनाखि
खो औ औ जायनाखि जोंहा मासे बोरमानि बेसेना औ ओ हाथाइ बाजाराव फाननो थाङोब्ला
जि ओ ब्रैरोजानिफ्राय बा रिंगासिम नि गेजेराव जोंहा थांनायखौ नुनो मोनो जायनाखि ब्रै बा रोजा राङाबो जोंनि बर'नि सं सार जानायावहाय गोबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो ओ बेनिफ्राय जोंहा जाय
ओमफ्राय जोंहा जायनाखि मोसौ
आ जोंनि बर' न'खराव गोदो गोदायनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला न'खराव मोस सौ गैयाबा लोखि गैया होननाय बायद
होननाय बायद
निसो बाथ्राखौहाय खोनोनो खोनानो मोनदों बा खोनानो मोनबोदों दा जोंहा न'ख खरावहाय मोसौ थायोब्ला ओ जोंनि दानि दैज्लां बोथोरथ' स'लिगासिनो दं नङा होमबा
दं नङा होमबा नोंथां औ नंगौ नंगौ औ थारैनो आ दैज्लां बोथोराव
सौजों हा हालौवनो मोनो गोबां मदद होनो मोनो आ बेनिफ्राय दैज्लां बोथोरनि अनगायै जोंहा जाय जायनाखि मेसें बोथोराव जोंहा बे माइखौ जेब्ला हाहैयो अब्ला बे मोसौजोंनो जोंहा मारा होन नानैहाय उम जोंनि माइ फिथाइखौ आलादा खालामनाय आरो माइ जिगाबखौ आलादा खालामनायावहाय जोंहा मदद मोनो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां जायनाखि जानाय आ मोसौनि गाय खेरजों जोंहा ओ बायदि बायदि जानाय जेरै मिस्ति पनिर बायदि बायदि ओ
दि ओ-औ जानायखौ जायनाखि भिटामिन बेसादखौ औ जों मोननो हायो औ नंगौ थारैनो दा
थाङोब्ला जोङा मोसौखौबो जोंहा हाथाइ बाजाराव फाननो हायोब्ला गोबां मुलाम्फा जानायखौ मोननो मोनो। ओ ब्रै नैजि रोजानिफ्राय थामजि रोजासिम जोंहा ओ मुलाम्फा जानायखौहाय नुनो मोनो दा जोंनि ओनसोलाव नोंथां
नोंथां
दायो दाउ फिसिनाय माखासे सरखारनिफ्रायहाय ओ सेंसन बायदि फैनाय दं जायनि जोंनि नि गामिनि बा गामि ओनसोलनि लाइमोन माखासे सेंग्राफोरा आ सरखारनिफ्राय फैनाय माखास से ओ खामानिफोर जायनाखि दाउ फिसिनाय हांसो फिसिनाय बेफोरखौ खौहाय मावनायखौ नुनो मोनो जायनाखि दाउ फिनाय जोंनियावहाय बयलार बा कयलार दाउ होनना बुंनाय
दाउ होनना बुंनाय जायो औ-औ
आ बै दाउखौ जोंहा सरखारनिफ्राय मोनबोयो जायनाखि जोंहा जोंनि एरियायावहाय लाबोनानैहाय आ दाव फिसाखौ जोंहा थि समाव आदार होनाय थि समाव दै होनाय आ ओ जत्थन' लानानैहाय ओ नै नैनिफ्राय आ थाम केजिसिम फेदेरनानै जोंहा सरखारनो हरफिननांगौ दा सरकारा जोंनो नैयै थाम केजियावहाय मासेयाव नैजि रां बा
जि रां बा औ नैजिबा रांसिम होलाङो जायना औ जायनाखि औ आ खोनादोंना नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों ओ जायनाखि जोंङो सरकारि
आ रेदावहाय नैजिनिफ्राय थामजि रांसिम होलाङो। आ जिब्रै रो जिब्रैजौ बा जिबाजौहाय ओ दाउ सोयोब्ला जोंहा आ ओ गासै नैजिबानिफा फ्राय थामजि रिंगा ओ थामजि रोजासिम जोंहा मुलाम्फा मोननायखौ नुनो मोनो।
नुनो मोनो औ थिग बेबायदिनो जोंनियाव दउ अमाखौ खौ बिदि फिसिनायखौ नुनो मोनो नोंथां औ-औ दा नोंथांमोननियावहाय माबोरै फियो मोननैसो बिदिन्थि होनो हागोन ना नोंथाङा हागोन नोंथां हागोन औ नोंथाङा थारखौनो बुङालांबाय नोंथां आ नंगौ आ दाउ अमा फिसिनाया माने जोंनि मोनसे मा मोनसे ओ गावनि न'खरखौ थांनानै थानायाव मोनसे एरा खालामा होननानै जों बुंनांगोन नोंथां दा दाउ अमा बा जिब जुनारफोरखौ जोंनि ओनसोलाव जोंनि बर'फ्रा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिबोना फिबोदों आरोखि नोंथां औ गोदो गोदाय मा ओरैनो न'आवहाय जानो जेनेबा दाउफोरखौ आरोखि नोंथां जेनेबा न'आव जानो ओरैनो आलासि दुमसि फैबा जानो जों बिदिल' फिसिनाय नुयोमोन जेरै अमाफोरखौबो बिदिनो मा सोरनिबा हाबानि थाखाय न'खराव बा फिसाजो बिलायनांगौबा फिसाज्लानि हाबा होनांगौ बा बैसागुफोरनि थाखाय अमा फिसिनाय जों बेफोरबायदिखौसो जों नुयोमोन नङा होमबा नोंथां? औ नाथाय दायो माने समजों लोगोसे माने मानसिनि साननाय हनाया मा गुस्लायबोनायखाय मानि आरो मा होनो माबा जेनेबा ओनसोलफोरावबो जौगानायनि थाखाय मानि गोदोनि बायिथ' थाबाय थाजाया नालाय बेनिखायनो मा फिसा फिसौ देरबाय मा सोलोंनांगौनि गोनांथि बेनिखायनो मा खालामो दाना ओ फिसाज्लानि एदमिसन लानांगौ बा फिसाजोनि एदमिसन लानांगौ बेनि थाखाय मा अमा बोरमा, दाउफोरखौ माने थिनानै फिसिनानै दोननाय जायो आरोखि नोंथां। आरो बिबदिनो मा खालामबावनाय जायो जेनेबा लोम जागोन साजागोन बेफोरनि थाखायबो ओरै दोनखानाय जायो माने गरिब मानसि साख्रि बाख्रि गैया बिजनेस गैया हा हु गैया बारि बागाननिसिबां ग्रोम ग्रोम गैया माजों जेनेबा लोमजाबा माजों नायगोन जेनेबा मा जोंहाय फिसाफोरनि एदमिसन लाना होगोन बे फोरबायदि साननानै मानि दाउ, अमा, बोरमाफोरखौनो फिसिनानै दोननाय जायो आरोखि दा औ आरो मा खायसे खायसेथ' माने बिराद बुरजा बुरजा अमा लानानै दोनो जेनेबा ओरैनो अमा होन अमा जोंनाथ' जेनेबा बांसि न माने जोंनि गामि ओनसोलाव मा अमा खौ बांसिनानो मा बारि बागानफ्रावनो खानानै दोनलाबायो नङा हबा नोंथां? आरो खायसे आरो आरो खायसे खायसे दा मा खालामो बिदिनो अमा बिमा बायनानै बिदिनो अमाया फिसा जायोना नोंथां नङा होमबा अबेबा अबेबा अमाया औ दा बेफोरखौ फाननानैबाबो जेनेबा बबेबा जिबाजौ बबेबा नैरोजा बेफोरबायदि दाम मासेयावनो बिदि मोननायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथाङा जेन'बा मासे अमायाव माबा फिसा जाबाय माबा फिसाखौबो जों मासेयावनो नै रोजा मोनोबा जों बेहायनो जों बिराद रां आरजिनो हालायबाय नङा होनबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ
दा बेफोरबायदिनो माने अमाफोर फिसिनानै माने गाव गावनि न'खरखौ नायबोनाय जों जोंनि ओनसोलाव नुदोंमोन नोंथां आरो दा थ' माने एसे सोलायबोबाय अमा फिसिनाय सिस्टेमफ्राबो दाउ फिसिनाय सिस्टेमफ्राबो माने दाना मा फार्म सिस्टेम खालामसै नङादो मोनसे न' लुनानै गावबागाव खथा ख था आरो जों अमाखौबो गोबां रोखोमनि अमा नुनो मोनो जेरै अमा गावराव अमा देसि अमा गुफुर बेफोरबायदिनो आरोखि नाथाय जोंनि बर'फ्रा बा जोंहा बांसिन जों अमा मा दिसिखौ फिनो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो जायो दामबो बेसेनावबो गोसा आरो जानोबो गोथाव बेनि थाखायनो जों बेखौ फिसिनो मोजां मोनो आरोखि दा नाथाय माने आरो दा मा खालामो जोंना सरकाराबो मा बेफोरनि अमा, दाउ, अमा फिसिनायनि मा अनसुंथाय अनसुंथाइ होनायखौ बा साबसिडि होनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि नोंथां। जेरैहाय औ अमा फिसाबो बायना होगोन आदारबो बायना हागोन भेक्सिनबो मेडिसिनफोरबो बायना होगोन सेस मानि अमा फिग्रा बिगोमाया अमाल' नायनांगौ बेफोरबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथां। औ दा बेफोरदि आरोखि नोंथां ओ साख्रि बाख्रि मोनाब्लाबो जों माने ओरैनो फरायना थानाय लाइमोनफ्रा बा सेंग्रा-सिख्लाफ्रा मानि ओ बेफोरबायदिनो अमा फार्म खालामनानै दाउ फार्म खालामनानै बोरमा फाराम खालामनानै मोसौनि फार्म खालामनानै मैसोनि फार्म खालामनानै बा नानि फार्म खालामनानै गावनि आथिंआव गंथानानै गावनि केरियारखौ दानो हानाय लामाखौ जों दा नु हरो आरोखि नोंथाङा
औ औ नोंथां औ
दा बिदिनो माने जों ओरैबा ओरै आन्ददायालासे माने अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनायखौ जों नेहाथ सानालासे माने गोदोनिफ्रायनो जों बेखौि फिबोबाय थाग्राखा जोंनि आबै-आबौ दिननिफ्रायनो दा बेखौबो जों माने गोदान आदब जों मावनानै जों दिन्थिनो हायोबा गोदान आदबजों मावनानै जों माने न'खरखौ खांनो हायोबा फैसा आरजिनो हायो आरोखि नोंथां औ दा बेबाय दिनो रोखोमै जों बिदि नुयो बिदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां ना थाय ओरैहाय मा खायसे खायसे आरो लकाल दाउ बयलार दाउनि अनगायैबो आरो दा मा ओंखारबाय सनालि दाउ जायखौनो जि डिस्ट्रिक्टआव जों बेफोरखौबो माने फार्म खालामनानै जों बेनिफ्राय जों गोबां रोखोम बिबांनि बिदै गुबुन दाउफोरनिफ्राय मानि बेयो सनालि दाउ होन्दों जायखौ नङा होमबा बेफोरो माने बां बिदै होनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां अ बिदैनि थाखाय बिदैखौ फाननानै जों बिनिफ्राय बे गोबां रां आरजिनो हायो आरोखि गुबुन दाउफोरनिफ्राय बे बे सनालि दाउखौ फिसियोबा। औ बेबादि नोंथां जोंनि ओनसोलाव मानि जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदिनो दाउ अमा फि नानै माने रायजो जाबोदों बा गावनि न'खरफोरखौ सामलायबोनायखौ जों नुदों आरोखि। नोंथां बिदिबा जोंना समाबो जाबाय नङा बा औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय होनबाय नोंथां। औ औ औ